खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
नोंथाङा माबोरै दं
आं नोंथां आं मोजाङैनो दंख'यो नोंथाङा
औ आंबो मोजाङैनो दं दा नोंथांजों औ नोंथांजों आं फंनैसो बाथ्रा बाथ्रा सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन
औ सावरायजायो नोंथां औ नों सावरायजागोन
जोंनि बे बि टि सि ओनसोलावहाय मोनबेसे दावबायथावना जायगा दं नोंथाङा मिथिगौ ना
दावबायथावनाथ' आं आं जाखिनि जा आं जाखिनि दावबायनानै मोनदों आं बेखौ नोंथांनिसिम बुंनो बुंनानै होनो हागोन जेरै जोङो आङो दुमनि होननानै दुमनि होननाय जायगायाव थांनो मोनदों आं आरो माउजि पार्क आरो
औ
सुकि
औ नोंगौ
दारागाव बिसोर मोनब्रै जायगायावल' थां थांनो मोनदां।
अ आतसा। थाङा बै जोंनि मा मानास हायुंआरि पार्क बेखौ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
बैयावहाय नोंथाङा थांनो मोनफेरबाय ना?
ओहो नोंथां आं दासिमबो थांना मोनाहाय खोनादों नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायनानै होना हागोन ना?
औ नोंथां मानास हायुंआरारि पार्कनि सायाव आं नोंथांजों फंनैसो फोरमायनो सानबाय।
अ नोंथां।
अ बेयो जोंनिनो बे बड'लेण्डनि सिङाव थानाय अ चिरां ड्रिस थागनि खोना दोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ ज जोंनिनो बे बि टि सि हालामनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय दङ। बेवहाय जोङो जों जोंनि बे जायगानि हालामनिल' अनगायै गुबुन गुबुन ओ जायगानिफ्राय जोंनि दावबायारि महरै लाबोना हायोबा साबसिन जाबावो दा जोंनि बे आरो आ मानास नेसना नेसनेल पार्का जोंनि बे बि टि सि हालामाव औ जोंनि बे बि दि सि हालामाव थानायनि थाखाय जोंहा बे गावखौनो गोग्गानानै लानांगोन जे जोंनि हालामावबो मोनसे हायुङरारि पार्क दङ।
अ नंगौ।
ओ दिनैसिम बेयाव आंबो थांफेराखै खिन नाथाय आं खोनादों बेयाव जोंनि हालामावनो थानायनि थाखाय जोङो मिनथिनाया मोजां जायो। आरो बेखौ मिथि नांगौआ जोंनि साफ्रोमबोनि दायथ'।
औ नंग'
दा नोंथाङा बेनि सायाव गुवारै ओ मोनथिनो लुबैयोना?
औ थारैनो मोनथिनो लुबैयो।
औ नोंथाङा ओ बेनि सायाव गुवारै जुदि मोनथिनो लुबैयोब्ला नों थांनि ओ साखाथियावनो सानाय जा बा नों नोंथांखौ बोसोन होनो हानाय सोरबा सासे सोद्रोमानिफ्राय मोजांसिन गुवारै मिथिना लानो हा हायोब्ला साबसिन जायो नोंथां। नोंथांनो फोरमायनो थाखाय आंहाबो एसेबां रोंगौ थि गैया
अ नंगौ।
नोंथाङा औ
ओ आं मोनथिनायाव बै दावबायनायफोराव जोङो ओ सोलोंथाइखौ जोबोर गोनां। थार होन्नानै आं। खोनानो मोनदों आर एबा आं मोनथिगौ ओ थारैनो बे बाथ्राया नोंगौ ना।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ। नोंथाङा मोनबेसे जायगा दावबायफेरखो।
आं दावबायनायाथ' आं दानि आगोलाव एसे आगस
औ औ बे जोंनि बो बि टि सि हालामनि अनगायै गुबुन जायगायाव जोंनि बे ओ बि टि सि ओनसोलनि अनगायै गुबुन बाहेर जायगायाव थांफेरबाय ना?
थांफेराखै नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा थांफेरनो लुबैयो ना?
थारैनो आं थांफेरनो लुबै औ।
औ नों
ओ नोंथां। बेबायदि जायगा बेरायनायाव ओ सोलोंथाइनि माबायदि गोनांथि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। दिनै जोङो बे ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनो थांनायनि सिगां जोंहा माखासे ओ बाथ्राखौ बा नों गाव गावखौनो गाव ओ माखासे बाथ्राखौ मोनथिहोना लानो माखासे सोलोंथाइनि गोनां। दि जाग्रोयो। जेरैहाय जोङो दिनै नों जाय जायगायाव दं बे जायगानिफ्राय बै जायगासिम मोनहैनो माखासे गियाननि गोनांथि जागोन।
औ जेरै ओ जेरै फस गायनानै दङ दोनदों बेयाव लिरनाय बायदिसिना
औ।
सखरखौ सिना सोर ओ मोनथिनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नां
औ सोलोंथाइ नांगौनि गोनांथि जाखायो
आ नंगौ
दिनै जों बैफोर जायगायाव थांनानै दिनै बै जायगानि मुङा मा बेखौनो जुदि जों मोनथियाब्ला बै जायगासिम थांनानै जोंहा जेबो मुलामफा जानाय नङा आरो बैसिम जोङो थांनायनि थांनायनि सिगां सिगां जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लानांगोन जों बैयाव थांनानै बै बै जायगाया बबे जायगायाव दङ बेखौ जों मोनथिग्रोनांगोन आरो बे जायगायाव थाङोब्ला जों मा गियान मोन गोन बेखौ मिथिनांगोन बेफोरखौ गासैखौबो मिथिनो थाखाय जोंहा माखासे रोंगौथि थानांगोन अब्लासो जोङो माखासे खोथा बाथ्राखौ मिथिनायाव गोरलै जागोन
औ नोंथां ओ जोङो सोलोंथाइखौ ओ लेखा बिलाइनिफ्रायल' मोनो ना ओ आलादा गुबुननिफ्रायबो मोनो होननानै नोंथाङा सानो
थाइखौ लेखा बिलाइनिफ्रायल' मोना जोङो सोलोंथाइ खौ जोंनि फरायनायनि बा लेखानि अनगायै जों दिनै जोंनि गुबुन सासेनिफ्राय बा जोंनि ओ जोङो नुनाय साखाथियावनो थानाय माखासे नुथाय बेफोरनिफ्रायबो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गोबां सोलोंनो सोलोंनो थाखाय सोलोंथाइ लानो थाखाय माखासे आ स्किलनि ओ आदब खायदा थायो जेरैहाय जों दा गेलेनायनि रोंगौ फुरि मोननो थाखाय जों गेलेनो रोंनांगोन आरो जोङो बेनि अनगायै मोसानायनि रोंगौथि लानो थाखाय जोङ माखासे बाहेरनिफ्राय सोलोंनांगोन बेयाव जों मोसा रोंगौथि लानो थाखाय जों बिजाबनिफ्रायल' नङा जों गुबुन सासे सुबुंनि फ्राय रोंगौथि लानांगोन थिग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ
जोङो सोलोंथाइखौ ओ उन्दै समनिफ्रायनो बा ओ जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो ओ सोलोंथाइखौ मोनबोखाया जिहेथु जोङो आइ आफानिफ्राय गिबियावनो आइ होननायखौ सोलोंग्रोयो होननानै आं
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ
गोनांथि दं होननानै आं सानो नोंथाङा सानो ना
औ नंगौ
नोंथाङा आंनिसिम सोलोंथाइनि सायाव माबाफोर सोंथि सोंनो सानो
औ सानो आं नोंथां ओ नोंथांजों बेखौनो सोंनो सानो दिनैहाय जों सोलोंथाइ गैयाबा मा जागोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ थारैनो हागोन ओ दिनैनि दिनाव सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जोबोद ओ मेगन नुनानैबो जों खाना खुगाजों रायज्लायनानैबो रायज्लायनो हायोब्लाबो जों बबा होननानै सानो सानना लाजायो जे जोङो दानि ओ दानि आथिखालनि मु गायाव मेलेम सोलायनायनि जुग जिहेथु बेनिखायनो जोंना सोलों थाइनि गोनांथि नांगौ जायो जोङो सोलोंथाइ गैयाबोला जोंहा जेरावबो दावबायनो हानाय नङा जेरावबो थांनो हानाय नङा माबा मोनसे अफिसनि खामानि दङब्ला मावनानै लानो हानाय नङा बेनिखायनो सोलों थाया मानसिनि जिउआव एबा सुबुंनि जिउआव जोबोर गोनांथि जानानै फैदों आथिखालनि मुगायाव नोंथाङाबो बेबायदिनो थानो जानो हागौ
नंगौ सानो नोंथां दा नोंथाङा फैबाय थानाय समफोराव माबायदि सोलोंथाइ लानो लुबैबावो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ ओ फैबाय थानाय समाव जिहेथु जोंनि इयुन ओ इयुनफोराबो ओ गोग्गो सोलोंथाइ लानो लानो हायो हागोन बायदि आंबो दा आं जा जाबायदि सोलोंथाइ मोनबाय दं ओ बिनिख्रुइ बांसिन मोजां सोलोंथाइ लानानै आंबो इयुन इयुनफोरखौ आं मोजाङै सोलोंलांनो हायो बिनिखायनो आंबो गोग्गो सोलोंथाइ दा जेरैबायदि सोलोंथाइ लाबाय दं बिनिख्रुइ आरो बांसिन ओ सोलोंथाइ लाबनो हागोन एबा मोननो लुबैयो
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङा इयुनाव औ औ औ फोरमायनि दा
औ
आं जाखि नि सोलोंथाइ लागासिनो दं बेखिनिया आंनि थाखाय थोजासे नङा आं बिखौ रोखा बुंनायजों लोगोसे फोरमान होनो हायो
अ नोंगौ
दिनैनि दिनावथ' सोलोंथाइ नङाब्ला जेबोआनो जाखाला औ सोलोंथाइ आसो औ औ नोंगौ अनलाइन जुगबो जाबाय दि डिजिटेल मुगा जालांबाय दिनैनि दिनाव सोलोंथाइ नोङाबाथ' जेबो खामानि जाखाला
औ नंगौ
उम सोलोंथाइ लानानैबो खायसे समाव ओरैबायदि जायो ओ सोलोंथाइ लानानैबो सोलोंथाइ लायै बायदिसो जानानै थानाङो
औ नंगौ
दा बैफोरबादि सम खौ जों लाबोयोब्ला जोंहा इयुनाव माखासे गाज्रि गोहोम गोलैनो हागोन दा बेफोरखौ साननानै माखासे गोरा थांखि लानाय जादों दिनै आं गावजोंल' नङा गाव हारसि जोंनि बे जाखिनि दुलाराय बर' माहारि दं
औ नंगौ
गासैखौबो जोङो मोनसे मोनसे रोंगौथिजों लोगोसे गावखौ गसंथानो हानाय आरो लोगोसे गावनि न'खरखौ फ फसंथानना लाखिनो हानाय सासे बिबानगिरि जानो हायो आं बेखौ लुबैयो नोंथाङा
नोंथां
औ नोंथां
जानानै फैबाय जोंना ओ नोंथाङा कल खौ दाननो हासिगौ नोंथांनिसिम आंनिफ्राय साबायखर हरनाय थाबाय
औ दे नोंथां गोजोन्थों
उम